औ नोंथां।
औ। नोंथाङा दा सान सान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ ओ जोंनि आथिखालावथ' जोङो ओ गोबाङानो मबाइल फनखौ बाहायो नं ङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां।
फना जोंनि ओ जोंनि गेज जेराव माबाद बिदिहाय गोहोम खोख्लैयो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै
औ औ औ औ। हागोन नोंथां। ओ मबाइल फन एबा जानबुं होनोब्ला बेयो जोंनि आथिखालनि जिउआव जोबोर गोनां जानानै फैनो हमदों।
औ नंगौ।
जानबुं गैयाब्लानो जों आथिखालनि जिउआव बहाबाफोर थाङोब्ला माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला जोङो जेरावबो जाफुङा होनोब्लाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा नोंथां।
औ नोंगौ।
बे जानबुंनि जोहै जोङो बायदिसिना जोंनि रोंगौथिफोरखौ जोङो मबाइलनि हेफाजाबै एबा जानबुंनि हेफाजा बै जोङो ओ बायदिसिना जायगाफोराव एबा उम जाय जाय सुबुङा मबाइल बाहायो बेफोर बायदि सुबुंफोरनि गेजेराव जोंनि रोंगौथिया जोङो मबाइलनिफ्राय एबा जानबुंनिफ्राय बेखौ माबा मोनसे ओ एप्सनि जोहै जोङो बेखौ जेरै फेसबुक जाबाय इउटुब जाबाय बेफोरनि जोहै जोङो बेखौ जोंनि रोंगौथिखौ जोङो गुबुननो दिन्थिहरनो हायो।
औ नोंगौ।
आरो जोङो जोंनि हारिमुनि बागै एबा जोंनि ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना जोंनि बर' हारिफोरनि बागै जोङो मबाइलनि जोहैनो दिन्थि-दिन्थिफुंनो हायो। आरो गुबुन गुबुन हादर फोराव एबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोंनि बे रोंगौथि एबा जोंनि ओ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरनि बागै जों बर' हारि जे दङ बेफोरखौ मोन्थिहैयो। नङा होमबा नोंथां? औ। जोङो म-मबाइलनि जोहै जोंनि जोङो माबायदि थायो जोङो माबायदि जोंनि संनानै जानाय ओंख्रिफोर जोंनि दख'ना गान नाय ओ जोङो बेखौ माबोरैहाय बानायो बेफोरबायदि गासैबो रोखोमनि ओ गासैबो रोखोमफोरखौनो जोङो जानबुं एबा मबेइलनि जोहै ओ दिन्थिलांनो हायो आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बे फोरनि बागै मोन्थियो आरो बिसोरबो मिन्थियो जि अ बेफोरबायदि बो बर'फोर दङ बि-बिसोरो बेबायदि खालामो बेबायदि संनानै जायो बेबायदि गानो बेबायदि मावो दाङो बेफोरनि बागै बिसोरबो मोन्थियो। औ उम। आथिखालाव जोङो मबाइलनि जोहै बायदिसिना ओ ओ बायदिसिना जोङो मबेइलखौ ओ गोबां खामानियाव बाहायो।
औ।
औ, नोंथाङाबो मबाइलनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
नोंथाङा दाबावैसो बुंलांनाय खोथाफोराबो नंगौ बियो थारैनो सैथो। औ ओ बिदिनो ओ जोङो बे म बाइल नि गेजेरजोंनो जोंनि हारि मुखौ जोङो ओ गुबुन ओ हारि ओ हादोर हादोरसा ओ हादोरमा फोराव जोङो ओ बिदिनो ओ जोंनि हारिमुखौ जोङो दिन थि फुंलांनो हायो आरो जोङो एसे ओ जोंनि हारिया बि दिनो जों अ जौगानायखौबो जों नुनो मोनो। नङा होनबा नोंथां? औ बिदिनो जोङो जोंनि अ हारिमु ओ खौबो जोङो ओ गुबुन हारि हारिसाफोरनो आरो गुबुन गुबुन हादोरफोराव जोङो मिथि होनाय मोनथि होनो हायो आरो लोगोसे जोंबो बैफोर हादोरफोरनि ओ हारिमुफोरनि सोमोन्दै जोंबो मिथिनो मोनो। नङा होमबा नोंथां ओ जोंबो गुबुन हारिया गुबुन ओ हादोराव गुबुन हादोरसायाव माबादिहाय ओ माबे सुबुंफोरनि माबे हारि हारिसा फोरनि हारिमुवा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिया ओ माब माबायदि रोखोमनि जायो बेफोरखौ जोङो जोंनि मबाइलनि गेजेरजों जों मोनथिनो मोनो नङा होमा नोंथां औ बिदिनो ओ जोङो साननानै नायोब्ला जोंनो ओ बे जानबुं एबा बे मबेला जोंनि थाख खै जोबोर गोनांथार औ फारसेथिङै जोङो बे म खौ बे जानबुंखौ जोङो ओ मोजाङै बाहायनो रोङैयाव जोङो बेफोरखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैनायबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो ओ जोङो बे जानबुंखौहाय ओ जोङो ओ गावनि नांगौ बादियोहाय जोङो बेखौ बाहायनांगोन आरो ओ बेखौ जोङो गोबांखौनो आरो थिखालावथ' जोंनि लाइमोनफोरखौहाय जोङो बे जानबुंखौ गोबां गाज्रि जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो औ बिदिनो जोङो ओ बे जोङो थाङादि बुंलांबाय इउटुब फेसबुक बायदि ओ जोंनि बे एप निफ्राय जोङो गोबां ओ बाथ्रा मिथिनो मोनो जोङो ओ गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि जोङो बेफोर हारिमुफोरखौ मिथिनो मोनो आरो जोङो ओ मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ खौ मिथिनानै जों गोसो खौ गोजोन्नाय मोननाय नङा होमबा नोंथां आरो गासै जोङो ओ बबे हा दोरावबो बे जायगायाव मा जादों मा जाब्रबथाय जादों ओ बेफोरखौ जोङो ओ जोंनि ओ निउस मिडियाम गेजेरजों जोङो मिथियो मिथिबाय थानो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि थाखाय मबाइला जोबोर गोनांथार ओ बेफोरबायदि जोङो ओ गावनि नांगौ बादिहाय जों जेखौ रोङाखै बे खौ रोंनो थाखाय ओ जोङो मबेलखौ जोङो नांगौ बायदि नाय नो गोनां ओ नायनो गोनांफोरखौ जोङो नायनो नांगौ नाथाय जोङो आथिखालाव लाइमोनफोरखौ जोङो बेफोरनि अनगायै जोङो ओ गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो बिदि गाज्रि ओ गाज्रि जोङो बाहायनायखौ नुनो मोन
औ औ नंगौ नोंथां।
थां बे मबेला जोंनि ओ फारसे थिं गाज्रिबो आरो ओ जोंनि नि थाखाय मोजांबो। ओ जोङो बेखौ बाहायनो रोंनांगोन नङा माने थां। जोङो बेखौ मोजाङै बाहायनो रोङोब्लासो बेयो जोंनि थाखाय मोजां जानानै फैगोन। आरो बेखौ ओ जों जेयै बाहायोब्लाथ' बियो ओ जोंनि थाखाय जोबोर गाज्रिबो। बे मबाइला ओ बेखौ जोङो ओ बे जानबुंखौहाय जोङो
औ।
ओ जोंनि आथिखालाव
औ।
गथ'फोर खौबो जोङो बे ओ जानबुंजों जों ओ बुरखायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो ओ बिदिनो ओ गासैबो सुबुंफोरानो बे जानबुं खौ मोजां मोनो आरो ओ बेनिफाय जोङो अर नुनाय बायदिसि सिना ओ बायदिसिना ओ सावथुनफोर नायनानै मोजां मोनो बिदिनो जोंनि
औ।
गथ'फोरखौबो जोङो ओ आथिखालाव जोंनि बिमा बिफाफोरखौ गावबा गावनि गथ'फोर खौ बे जानबुंजोंनो जोङो ओ बुरखायनानै लाखिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां नाथाय बेफोरो जोंनि थाखाय ओ जोबोर गाज्रि गोहोम खोख ख्लैयो नङा होमबा?
औ नंगौ
बिदिनो जोङो ओ जोंनि सुबुंफोराहाय ओ महरखौ बे जानबुंखौहाय गाज्रि रोखोमै बाहायनाय बेखौबो जों नुनो मोनो ओ जोंनि नोजोराव नायोब्ला थ' बे जानबुंफोर खौहाय जोङो बिदि ओ बायदि‌ रो रोखोमनि सावथुनफोरखौहाय जोङो ओ बै उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जोङो मब बेल होनानै ओ जोङो ओ बिदि देखायनो नाङा औ जोंनि उनाव बिनि ओ इयुना एसे जोङो गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां।
बि बिदिनो ओ जोंनि समाजाव जोङो बे जानबुंखौहाय ओ खायफा ओ लामायाव जो जोंनि थाखाय गोनांथार आरो मोजांबो होननानै सानजायो आरो खायफा लामायावहाय जोङो बेखौ गाज्रि गोहोम खोग ख्लैनायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथाङा आरो लाइमोन फोरनि सायाव बे ओ मब फोरनि सोमोन्दै गाज्रि गोहोम बिदिखौ खोख्लैनायखौ खोख्लैनायनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां आथिखालाव ओ लाइमोनफोरा जानबुंजोंनो एबा मबाइलजोंनो गोदोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां औ। औ बायदिसि ना रोखोमनि खेला बायदिसिना रोखोमनि ओ। माबा माबि गोदान गोदान ओ। मबाइलाव बाहायनाय एबा जानबुं आव बाहायनाय ओंखारदों। बेफोरावनो आथि खालनि गथ' गथ' गथ' एबा लाइमोनफोरा गोदोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
औ बेफोरनि जाहोनाव ओ लाइमोनफोरा फरायनाय एबा बायदिसिना ओ गावनि रोंगौथिखौ बावलांनो हमदों। नङा होमबा नोंथां औ। औ आरो जोङो जानबुंखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङोब्ला एबा बाहायनो रोङोब्ला जोङो बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जोङो बेनिफ्राय मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनो। नङा होमबा नोंथां। औ खायसे खायसे जोङो बुजिमोनै बाथ्राफोरखौ बेवहाय बुजिनानै मोननो हानाय सुबिदाफोर थायो।
औ नंगौ।
औ जानबुंङा जोंनि थाखा य फारसेथिं मोजांबो आरो फारसेथिं गाज्रिबो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना थ' सावरायलायनाया एसे गोबावावनो जाबाय समाबो नङा होमबा नोंथां औ नोंथांनि ओमफ्राय आङो मोनथिनो मोननाय बाथ्राफोरखौ मिथि नानै जोबोर गोजोनां मोनबाय आरो नोंथांनिसिम ओ साबायखरबो बावहरनाय जाबाय नों नोंथांनिसिम।
औ औ
जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां। गोजोन्थों।